नोंथां खोनादोंना नोंथांअ आं नोंनाव फन हरनायनि गुबै आयदायानो जाबाय नोंथां नोंथांजों आङो बैसागुनि सोमोन्दै आङो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा फ्रि दंना
अ दं नोंथां दं सावरायनो हागोन नोंथां
बिदिब्ला नोंथांआनो जागायजेनग्रोनोना आङो जागायजेनग्रोनो
नोंथाङा एसे जागाय जेनग्रोदो नामा नोंथां नोंथांमोननि साइडआवहाय बोरै बोरै बैसागु फालियो बोरै बोरै बैसागुखौ माबायो
औ फोरबो नङा होमबा
नंगौ
औ बैसागु बैसागु होनोब्ला बयबो बर'नि माखासे गोदो गोदाय निफ्रायनो आबौ आबैमोननिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे बियो जोंनि मोनसे फोरबो आरोना रंजाथाइ फोरबो दा गिबियावनो ओ बैसागु फोरबोखौ माबोरै फालियो होननानै बुङोब्ला आङो नोंनो फंनैसो जोंनि ओनसोलनि फालिनायखौ आं नोंनो बुंथिना होनो सानदों दा बैसाग बैसागुनि जोंहा बोसोर गोदाननि सेथि गिबि बैसाग बैसागुनि बैसागो दान गिबि सानखालि जों गिबि सिगां बिनि सानसे सिगां जोङो गोखा गोख गोखै जायो नङा हब्ला गोखा गोख खै जालायो बे गोखा-गोखै खि ओंख्रिखौ ओ गोखा-गोखैखौ मा-मा गोखा गोखैआव मा-मा ओंख्रि होनानै जायो माबोरै जायो आं बेखौ नोंनो गिबियावनो खोनथाग्रोनोसै जोङो गिबियावनो ओहोम हाग्रानिफ्राय जोङो मैगं खांनानै लायो नङा होमब्ला नोंथां जेरै लाफा ओ सायख' जेरै खारौ खान्दाय बिजौ ओमफ्राय ओ ओहोम बिब्दिनो थालिर फस्ला ओमफ्राय ओ अनेक रोखोमनि बिदिनो बायदि रोखोमनि हाग्रानि माखासे बिलाइफोरखौहाय खानानै लाबोयो आरोना ओमफाय जोङो बिनि उनाव अमा, अमा बेदरजोंहाय संनानै जालायो आरो ना संनानै ओ ज'-ज' जालायो ज'-ज' जालायो बिनि उनावहाय गिबि बैसागु बैस बैसागो दाननि गिबि सिगां सानखालि आरोना जों दि गामि जोंनि ओनसोलाव ओहोम ओ ब्ला आवाथि सावखाङो अब्ला ओ बोराइ-बेन्थ, ' गथ'-गथाय आदै-मादैमोन गासिबो सेंग्रा-सिख्ला ज' जानानै आरोना, ज' जानानै सनमान लालायो आरो आरोना उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ सनमान लायो
औ
गेदेरफोरा उन्दैफोरनो बोसोन होयो मान बावो ओहोम बो बिब्दिनो दसे समावहाय बिब्दिनो जोङो ओ जाखां-लोंखां ओ बैसागु बरायनो ओंखारबोयो आरोना बिब्दिनो बोसोर बैसागु बरायनो थाखाय जोंहा बैसागु रंजानो थाखाय जोंहा माखासे आगजुफोर नांगौ जायो बर'नि ओ खाम सिफुं, जथा, सेरजा थरखा, जाबख्रिं ओमफ्राय मा होनो ओ हारमुनियाम जों बेखौ लानानै ज'-ज'यै बयनावबो न'खर न'खर रंजायो, बाजायो आरोना ओमफ्राय बे रंजानायाव वहाय जोंहा माखासे ओ फेग्रा मुवाफोरबो मोनो नङा होमब्ला जोंहा बर'नि मोनसे थ्रेदिसेनेल जोंहा जौ गिसि, जौ गोरान बेफोरबायदि बिदिनो माइब्रानि फिसिनाय, माथानि फिसिनाय ओमफ्राय खायफाबा ओ माइब्रानि अफि अफ्रि बिब्दिनो जालायो लोंलायो जादलायनानै लोंलायनानै ज'- ज'यै मोजाङै- मोजांनो रंजालाङो आरोना बिनि उनावहाय जोङो उम रंजानानै बिदिनो ओ गोदोनि समफोरावथ' ओ खोनानो मोनोमोन नुनो मोनो नुनोबो मोनबोदों आरोना एसे-एसे उन्दै समाव जोङो ए सप्तासे सप्तासेहालागै रंजायोमोन आरोना आरो बिनि सिगांफोरावथ' जिबा सान गाहाम रंजायोमोन आरोना दाथ' लासैनो सोलायलांनो हमबाय माखासे ओ गोदान मुगायाव माखासे ओ मा होनो बेसादफोर जिराद फोर ओंखारनानै बैसागु फोरबोनि माखासे फालिनाय माखासे गोदोनि जेरेखम फालिनांगौमोन बेफोरनि बादैहाय दा गोदान रोखोमैसो जों नुनो मोनबाय आरो ना बैसागु फोरबो फालिनायखौ दा जों गोदोनिखौ बाव हगारलांजोब्बाय माखासे मानसिफ्रा जोबोद दुखुनि बाथ्रा दा जोङो मदार्न जुगजोंसो बांसिन दानि इयुन जोलैनि गथ'फोरा मडार्न जुगखौसो बांसिन गोसो होबाय नङा होमब्ला जेरै माइक लानानै मोसायो बिनिफ्राय बक्स दामनानै मोसायो
नोंंगौ नोंगौ न
मेथाइ मेथाइ दामनानै बिसोरो गोदोनि जों गोदोनि जुगनि बायदि माने खुगाजोंनो निजे गावनो अन औ देंखो बानायनाय बा खुगा मेथाइ बा ओ बायदि बायदिओ मोजां मोनलायनाय मेथाइ बेबायदि मेथाइ खौ रोजाबलायनानै गोदो खामसिफ फुं ज'था दामनानैसो मोसायोमोन रंजायोमोन बाजायोमोन नालाय दानि जुगावथ' बे बेफोरबायदिया ओह बावजोबलांबाय बिनिखायनो जोङो दा ओ बेफोरखौहाय जोङो रोंनानै जों बुजिनानै दा ओ फोरोंलांनांगौआ इयुन जोलैफोरखौ फोरोंलांनांगौआ नों आरो आंनिनो दायथ' नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
औ जोङो रोंनानैबो जोङो जोंनि इयुन जोलैफोरखौ फोरोंलांनो हायाब्ला जों बिराद दुखुनि बाथ्रा थागोन आरो ना बेनिखायनो दा उम गमामायैनो आङो साननानै मोनहरदों आरो ना साननानै नायहरदों आर ना गोदोनि माखासे बैसागु फोरबो फालिनायफोरा दानि फालिनायजों अनेक जायगायावहाय सोलायलांबाय बाय आरोना गोदोनि समाव समायना रमायना ओ जोमग्रा आगर बिदिनो ओ आर'नाइ लानानै ज' ज' मोसायोमोन रंजायोमोन द दाथ' गामसा गाननानै मोसायोमोन दाथ' नोङो दानि गोदान मुगायावहाय गामसा गान गाननायखौबो नुलिया जोङो ओ लंपेन्ट गस्ला जुथा गाननानैसो रंजानाय बांसिन नुयो नङा होमबा नोंथां औ दा बेफोरनि सायाव सोमोन्दै आङो एसे बुंथिनानै होबाय नोंथांनो आंनि साननायखौहाय
औ नोंथांसिम माने गोस साबायखर बावो माने माने गोजोननाय मोनदों आरो नोंथाङा जिहेथु ओ नियम नितिफोरनिफ्राय लानानै दे बोरै बोरै बैसागु फालियो बेफोरनि सायाव एसे एसेबाबो बुंफोरफिबाय नङा होमबा नोंथां नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय दा बिदिनो जोंनि सेबो नोंथां जोंनिथिबो बिदिनो जेरै नोंथाङा बुंदों माने बैसागु सानसे सिगां बिदिनो गोखा गोखै जायो जायो जोंसेयाव बिदिनो माने बिदिनो सोलियो जोंसेबो बिदिनो नंगौ नोंथाङा जेरै बुंदों दा माने आथिखालाव सिगांफोरनि गोदोनि बायदि नंलिया होननानैहाय
औ
नोंगौ बे खोथाय़ा सैथ बा
औ नोंथां औ
ओ दानि जुगावथ' गोदोनि जुगाव बैसागु होनोबा माने बर'फोराथ' जोंनि सिगांनि जेनेबा सिगां गामि गामि बयबो सोरबाया खुगा मेथाइ रोजाबनो गोरों
औ
माने खाम दामनो गोरों माखासे आगजुफोर दामनो गोरों थायोमोन नङा होमबा नोंथां गोदोनि समाव जेरै सिफुंफोरबो दामनो गोरों बुहुद सुबुं थाइफ दंमोन जोंनि बर' न'खराव दाथ' माने खमायलांनाय बेफोरो गैलिया आ आथिखालनि जुगावथ' सिगांनि समावहाय जोङो माने बैसागु होनोबा न'आव दानाय गामसाफोरखौ लानानै आर'नाइ न'आव दानाय आखाइजों दानाय आर'नाइफोर लानानै ज' ज'यै ओंखारो सेंग्रा सिख्ला गाजा गोमजा माने दामग्रा देग्राजों ज' ज' जाजायो दामनानै थेला नारै नारै न'खर न'खर हाबै हाबै बिदिनो रंजालायोमोन नङा हबा आथिखालावथ' बेफोरबायदि रंजानायाबो एसे खमायलांबाय आरो रंजायैबो रंजायो दानि जुगावहाय माने आजिखालि आथि आथिखालावहाय बिदि बक्सफोरजों नोंथाङा जेरै बुंदों बक्सफोरजों आरो सिगांनि बादि जेरै मा होनो गस्ला गिन्दि गुफुर लानानै आर'नाइ लानानै गामसा खोथा गाननानै बेफोरबायदि रंजानायखौ नुनाया खमसै आथिखालनि जुगाव माने खमायलांबाय आथिखालाव आथिखालाव बिदिनो नोंथाङा जेरै बुंलांदों लंपेन्टफोरजों गामसा माबाफोरजों बेफोरबायदि माने जुथा लंपेन्टजोंसो फ्रायानो बांसिन मासै अब्लाबो आथिखालाव जोंनि साइडआवहाय जेरै कालसारेल प्रग्राम जायो जोंनि बैसागुनि जिेतु बैसागुनि जोंनि कालसारेल प्रग्राम जायो बेफोरावहाय दासिमबो सोलियो जोंना जेरै बैसागु मेथाइ रोजाबनाय बा देमसि देेलाय मोसानाय
औ
जेरै बारदै सिख्ला मोसानाय बेफोरखौ दासिम दामग्रा देग्राजोबनो जों नामा मा खुगा मेथाइफोरखौबो । बेफोरबायदि बा जोंनि बक्स बा केसेटफोरजों दामनाय बेफोरबायाददि जाया आरो ए बादायलायनायाव आरो जेरै औ जेरै बादायलायो नाय होयो जोंना बैसागु बैसागु मेथाइ गान खननाय बादायलायनाय बैसागु मोसानाय बादायलायनाय ओमफ्राय बा बारदै सिख्ला बादायलायनाय बेफोरखौहाय जोंना दासिमबो दिनै दामग्रा दुमग्रा दामग्रा देग्रा आगजुफोरजोंनो बाहायनानै माने बेफोरखौ बादायलायनाय जायो आरो आथिखालाव माने गामियावथ' नुनाया खमसै गामि ओनसोलाव दामग्रा नायख खमसै दामग्रा देनानै रंजानाय बाजानायफ्रा सिगां माने बिराद खुसि फैयोमोन गोसोआव रंजानाय बैसागु सफैयोब्ला माने मोनसे माने आलादा रोखोमनि खुसि फैयोमोन आरो गोसोआवहाय सिगां सिगां जेरै आरो आथिखालाव माइब्रानि फिनाय माथानि फिनाय खमसै एसे बाबो बैसागुबा सिगांथ' न'खराव सोरहाबा थाइथाम खालि फियोमोन माथानि माइब्रानि थाइसे थाइनैयाथ' सबनावबो थायोमोन आथिखालाव। माइब्रानि सोरनावबा सोरनावबाथ' मोननो थांला खमायलांबाय बैसागु होनोबासो। सोरबा सोरबाया मोनफा मोननै बिदिनो फियो आरो दानि जुगावबो। फिनायालाइ बा नोंथाङा सि सिम गोजोननाय थाबाय नोंथाङा बैसागुनि माने जे। जिथु नियम निथि बेफोरखौ मोजाङै फोरमायलांबाय नोंथाङा नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो नोंथांमोननि बैसागु फोरबोखौ माबोरै फालियो बेखौ। खौ आङो खोनानानै बिराद गोजोननाय मोनबाय आरोना नोंथां।
औ औ।
दा बिदिब्ला दोन्थ'लायसैनो होमबा नोंथां ना समाबो जाबाय जोंनिया।
औ औ दे नोंथां।